खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे नोंथां
हेल'
दै ओरैनो नोंथां औ दासो खोनाबाय नोंथां नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दङ दा?
औ आंबो दङ ओरैनो जिरायनानै
औ ओंखाम जाबाय फुंनि?
औ जाखांबाय
हेल' नोंथां खोनाद औ जाबाय औ
औ
ओ जों दा बिदिब्ला थास' बिबारनि सायाव सावरायदोनि नोंथां।
थास' बिबारनि सायावहाय?
औ खोनादोंना?
खोन मा होनदो?
नोंथाङा
हेल'
थास' बिबारखौ मा माजों जानानै मोजां मोनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां। थास' बिबारखौ नाजोंबो जाजायो ना गोरानजों खांख्रायजों अमा बेदर दाउ इफोरजोंबो जाजायो आरो।
औ औ नोंथां।
औ बांसिनानो ओ थास' बिबार ओंख्रिखो आंना अमा बेदरदों जानानै मोजां मोनसिनो आरो।
औ
खोना आदों नोंथां।
औ खोनादों।
नों औ नोंथाङा मोजां मोनना जानानै थास' बिबार ओंख्रिखौ?
औ मोजां मोनो। माबोरैहाय सङो एसे फोरमायना हो नोंथाङा।
औ थास' बिबारखौहाय थास' बिबारखौ संनोब्ला गिबियावनो उम हाग्रायाव एबा बाग बारियाव दङोब्ला सास' बिफांफोर जेनेबा नागिरना लागोर नांगौ जायो थास' बिबारखौहाय। खोदों ना नोंथां?
औ खोनादोंं दे नोंथां नोंथाङा बुंलाबाय थादो।
औ बिदिनो उम थास' बिबारखौ खाना लाबो नाहाय मोजाङै बासिनांगौ जायो आरो। उम मादा थायो जेनेबा इयो थास' बिबारनि गेजेरावहाय बेख गौ गारनांगौ आरो नङाब्ला माने मानो आरो। बेखौ गारनानै मोजाङै बख'ना लानानै बस' ओरैबा हानानै बा बस'नानै लानांगौ जायो गुसुं गु गुसुं बस'नानै लानोबा सावनानै सायखा खांनानै हाय मोजाङै सुना लानानै नों खाल संनो ना अ' मोखि संनो देनेबा बिदिनो संनो हागोन आरो। बेदरजों संनोबा जेनेबा बांस बिरादनो अमा बेदरजों जानानै मोजां मोनो नालाय अमा बेदरजों सङोब्ला जेनेबा अमा बेदरखौ मोजाङै थाव होनानै सामब्राम पियास मिद मस्ला मस्लि बायदि होनानै
एवफ्रामना लागोर नांगौ आरो गिबियावनो।
उम।
बिदि मोजाङै एवफ्रामनानै जेनेबा बेदरखौ खांना दोननांगौ। बिनिफ्राय थास' बिबारखौ एसे थाव होबावनानै बेयावबो पियास होजायो मस्ला मस्लि जेनेबा अमा बेदराव होखाबाय नालाय होखाबा होआबाबो जा जायो। होआबा बेयाव होबासो होजायो आरो पियासफोरखौहाय। ओमफ्राय बिदिनो बेखौबो दसे एवफ्रामना लानानै दसे मोजाङै एवफ्रामना लानानै दै होयो होनानै दसे खोबना दोननानै दैया गोदौवोब्लाथाय खारै होनांगौ जायो आरो।
उम
खारैखौथ' मिथिगौ नोंथाङा हेलौ औ बिदि होनानै जेनेबा बिदिनो प्राकास सानांगौ जायो पाक्रा पाक्रास ना प्राकास होनोमोनथाय बारा मिथिलाय लांला गोदौबाथाय ओमफ्राय
ओ औ
दिनो मोजाङै रुयोबा ओमफाय खारैखौ मोजाङै नांगौ बिबांनि होना लाबाय आर नांगौ बायदिहाय फालौ म-मस्ला मस्लि देनायखौ होना लानां गौ देग्रोना लानानै बिदिनो ओमफ्राय मोननो बायमान मोनां मोनां जाबा जेनेबा इदिनो बेदर एवफ्रामनायखौ होनांगौ आरो
उम
बेदर एवफ्रामनायखौ होनानै इदिनो दसे गोबाव थाबावनानै मोजाङै गोदौहोनानै हाय
उम
खांनांगौ आरो जेनेबा बिदिनो जाहैबाय आरो। थास' खारै ओंख्रि अमा बेदरजोंहाय। आरो नाजोंबो जाजायो बेखौ नाजोंबो बिदिनो जायो आरो नाखौ गिबियावहाय एवफ्रामना लानांगौ बिदिनो दानिहाय जेरै आङो अमा बेदरजों मारै जायो बुंबोदों बिफोरबायदिनो जाजायो आरो नाजोंबो बिखौ खोनादोंना नोंथाङा।
खोनादों दे नोंथां।
औ
नाजोंबो बिजिनो जाजायो ओमफ्राय खांख्राइजोंबो जाजायो आर
औ उम उम
ना गोरानफोरजोंबो
नोंगौथ' आरो
औ ओमफ्राय नोंथाङाबो जानानै मोजां मोनोना थास बिबार‌ ओंख्रिखौ
औ
आरो नोंथाङा मायबाफोर सोंनो गोसो
ओरैनो एवनानैबो जाजायो ना होआलासिनो
औ नंगौ खारै होनानैहाय जेनेबा बेदर ना थाबा बांसिन टेस्टा बेलेग जायो आरो।
औ औ नंगौ।
गोथावसिन जायो बेनिखायनो ना बा बेदर थाबा मोजांसिन जायो।
औ
ओ जेनेबा मिखिखौ जानायखौ मिथियो नोंथाङा? माबोरैहाय जायो? थास'खौ मिखि जानायखौ होनदो आङो।
औ नोंथां नंगौ।
मोनथियाबा आं एसे फोरमायना होजागोन नामा ओमबा नोंथां?
औ दे फोरमायना होदो
औ जेनेबा फोरमायना आं एसेबांबो बेखिनिखोनो बुंनो सानदो आरो नोंथां। औ इदिनो मि मिखि जानोब्लाबो नाफोरजों जायो। ना बिदि औ खोनायाखै नामा नोंथाङा?
खोनायाखै बारा
औ दे खोनासंलाय मोजाङै।
औ
बिदिनो मिखि जानोबा नाफोरजों नाजों जानोबा जेनेबा नाजों बुंनोसै आङो बेदरजोंस' मिखि जायोना जाया आं मिथिला। मिखि जानोब्ला बिदिनो थास' बिबारखौहाय मोजाङै एवफ्रामना लानांगौ बेखौबो मोजाङै इमफ्राय गोदौ होनांगौ नाखौ एवफ्रामना लाग्रोनांगौ आरो गिबियाव बावगारदों। ओ
उनावहाय पियास सामब्राम मस्ला मस्लि देना लानांगौ। बिनि उनाव पियासखौ होग्रोबाय दा ओमफ्राय थावा दुं थाव खामफ्राम जाबाथाय ओमफाय थास' बिबारखौ होनांगौ आरो। मोजाङै एवफ्रामना लानांगौ ओमफ्राय बेखौबो
नंगौ।
मोजाङै एव एवखांबा ओमफ्राय ओमफ्राय मिखि जानोबा मैथा आरो खुदै एबा
जाजायो आरो जेनबा नों माजों जानो बेखौ मोजाङै सोसना लानानै होनांगौ आरो
ओं
ओमफ्राय नाखौहाय बायमान मोननो टाइमाव होबाय एसे गोदौ होनानै जाबाय आरो जेनबा बेनो मोखि
थास' ओंख्रि बिदिनो संनानै जानाय जायो आरो
नोंथाङा जानो मोजां मोनो ना बेखौ
औ मोजां मोनो साबसिन आङो थास' औ बे थास'बिबारखौ खारै ओंख्रि जानो मोजांसिन आरो मिथिखौ आं बारा जानाय जाया
उम
जानो मोजां मोना आरो नोंथाङा थासखौ थास बिबारखौ मेखि जानानै मोजां मोनोना
ओम
खारै जानानै बांसिन मोजां मोनो
उम आंबो मोजां मोनो अमा बेदरजों जानो मोजां मोनो
औ खारैखौ खारैदोंहाय
उम
औ बिदिनो था दाथ' जेनेबा गरम बोथोर बे सान दिन नालाय गोलोम बोथोरनि थास' आथिंबो मोनो दाबायदियावथ' थास' आथिंबो जानाय जायो। थास' आइथिंखौ माबोरै जायो नोंथाङा मिन्थिगौ नामा?
औ
औ मोनथियाब्ला आं फोरमायना होजागोन आरो एसे
औ दे
बिदिनो हाग्रा एबा बारियाव थानाय थास' औ बिफांफोरनिफ्राय थास' आइथिंफोरखौ नागिरनानै खाना लायनांगौ। ओ बा नागिरना लायनांगौ बिदिनो नागिरनानै लाबोनानै बासिनानै मोजाङै सुस्रानांगौ आरो बेखौबो सुस्रानानै एवनाय जायो आरो नाजोंबो जाजायो बेखौबो मोखि होनांगौ आरो बेयावबो
औ औ
दहैहाय जेरै थास' बिबारखौ माबायदि मोखि जायो बेफोरबायदिनो संनानै जाजायो आरो बेखौ खोनादोंना नोंथाङा?
औ
दाथ' जोंना ओ समाबो जाना थांबाय दिनैनि रायलायनायखौ बेखि बेखिनियाव दोनथसै आरो ना नोंथां
औ दे बिदिला
दे औ दे
औ